औ
ओं खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ।
औ औ खोनादों दायो नों नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै
औ नोंथां आंथ' दायो ओरैनो दङ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
ओं बिदिब्ला जोङो दायो सोलोंथाइ लानाय एबा लेखा फरा फरायनाय बिनि मा खासे राहा लामाफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै ओं ओ जोङो सुबुङा जोनोम जानानै न'आव माखासे खामानि दामानि रायज्लायनाय बेफो फोरखौ सोलोंनायजों लोगोसे जोङो फरायसालियाव थांनानै फराय हैयो दा ओ ओरैनो थं थं फरायोब्लाबो फरायनाया मोनसे ओंथि गोनां जायाबो जानो हागौ। एबा ओ नोङो फरायनानै मोजां लामाथिं दावगालांनो हायाब्ला जानो हागौ। अब्ला बेनि थाखाय, औ बेनि थाखायनो जोङो माखासे थांखिखौ लाग्रोनो नांगोन आरो। मोजां लामाखौ सायख'नानै जोङो बेनि फारसे आवगायलांनो नाजानो नांगोन।
औ
थिग बेबायदिनो बिनि सायाव सावरायनोसै।
औ जागोन दे।
उम जोङोथ' ओरैनो। जिखुनु फरायसालिखौ सायख'नानै ओ क्लास टेनसिम फरायोब्ला जोंहा मेट्रिक पास जायो जेनेबा मेट्रिक होयोब्ला मेट्रिक। पास जायो अब्ला बिनि उनाव जोंहा ओ मोनथाम आयदाखौहाय सायख'नो हायो, जाय खि स्ट्रिम होननानै बुंनाय जायो, ओ बेनो जाहैबाय आर्टस, साइन्स, कमार्स बेवहाय जोङो मोनसे मोनसेजोंल' जोङो थांनो हायो दा। जायहानिखि जि थांखि इन्जिनियार जानोब्ला बेयो साइन्स लानो नांगोन। आरो माखासे कमारसियेल नि फारसे थांखि दङब्ला बियो कमार्स नि फारसे थांनोनांगोन बेनिफ्राय आरो माखासे ओ जेनेबा आर्टस फरायनानै जा जाहैनो हायो
औ
बिथिं जोङो आर्ट्स फरायहैनो नांगोन, दा बेबायदिनो बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन राहाफोरबो दंबावो जेनेबा बे मोनथाम स्ट्रि खौ लाया लाफासिनो गुबुन केरियार दानायनि कर्सफोरखौहाय लानो हायो। जेरैहाय पलिटेकनिक फोर लानो हायो आइ आइटि फोर लानो हायो बिदि बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ आरो अब्ला जोङो फार्स्टआवहाय थांखिखौ खालामग्रोनानै बेफोरथिं थांनो हायो दा बेफोरथिं थांनो। थाखाय जोङो सासे फरायसाया उन्दै फरायसाया बेफोरनि फारसे जेबो गियान थाया जे मे मेट्रिक परिखा पास जाखांनायनि उनाव मा आयदा फैयो माथिं माथिं थांनो नांगौ मा जाहैनो हायो बेनि फारसे जोंहा उन्दै फरायसा फोरफोरा गियान थाया अब्ला बे फरायसाफोरा गुबुननिफ्राय आइडिया लानो नांगोन आरो। बेयो बिमा बिफा ा बा न'खरनि फरियालानो जा गुबुन लोगोफोरानो जा एबा फोरोंगिरि गिरियानो जा एबा गुबुन गिदिरफोरानो जा बिनिफ्राय बियो आइदिियाफोरखौहाय लानो नांग्रोगोन। बिनि उनावसो बियो गावनि थांखिखौहाय होसोनो बै लामाजों थांनो नांगोन आरो।
औ
दा बेबायदिनो जोङो गावनि थांखिखौ होसोनो बे राहा लामाखौ लालांनो हायो दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन नामा?
औन जोंहा जोंनि सोलोंथाइ बा फरायनाय जियानो जा जोंनि सोलोंथाइया जोंनि जिउआव आथिखालाव गोबां गोनां जानानै फैदों बेबो माने जोंनि जिउनि मोनसे बाहागो बायदिसिना जानानै फैदों आरो मानो होनोब्ला आथिखालाव जोंहा गोबां मुगाया जौगाबाय। जोंहा लेखा फरा रोङाब्ला जोङो आथिखालाव जेरावबो जोङो ओंखारनो हाला लामा। हान्थिनो हाला जेरावबो जों थांनो हाला गासैयावबो जोङो माने जोंनि खुगाजोंल' जाला जोंङो बेखौ माने जि साइन बरर्ड दङ बेफोरखौ गाव गावनो माने नायनानै बा फरायनानै बेखौ जों गावनो मिन्थिनांगोन जों गावनि खामानिखौ गावनो बुजिनानै। मावनो गोनां आथिखालाव बेफोरबायदि जानानै फैबाय बिनिखायनो जों माने आथिखालाव जोंनि सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोनां बेखौ आरो जोङो। जों राहा लामा होननानै बुङोब्ला जों गोबां राहा लामाफोर जोङो मोननो हायो। जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जोङो स्कुल बा फरायसालियाव फरायनाय समाव जोङो जायखिजाया फरायसालियावनो जोङो जि थाखोसिम फरायनाय जायो। बेबायदिनो जोङो गिबियाव बेबायदिनो फरायसालियाव फरायनानै लाग्रोनो नांगौ। आरो जुदि जोंहा जि थाखोसिम आथिखालाव जोंनि गभारनमेन्टनो जोंखौ फरायनो थाखाय जोंनो सुबिदा होखायो जों जानो थाखाय गाननो थाखाय आरो बेजों लोगोसे खरसानि थाखाय जोंनो स्कलारशिपबो जोंनो होयो। बिनिखायनो जोङो जुदि न'खराव रांखावरिनि आंखालब्ला जुदि आंखाल जायोब्ला बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन जोङो जेसांनो हायो अ्लानो जो मोजां नाम्बार लानानै बा पारसेन्टेज लानानै जोङो उथ्रिसारनो नांगोन अब्लानिया नोंहा माने स्कलारशिपनि बिबां बा स्कलारशिप मोननायनि बि बांगोन माने जोंहा गुबुन गुबुन स्कलारसिपा माने जाय फरायसानि मार्कआ बा नाम्बारा गोबां थायो। बिनियाव स्कलारसिपाबाबो गोबां जायो आरो स्कलारशिपनि राङाबो। गोबां जायो जुदि न'खराव रां होस'नो हायाब्ला जोङो बेनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि खरसाखौ एसे एनैबाबो जोङो सुंस'नो हायो। बेजों लोगोसे जोङो जुदि मोजां पारसेन्टेन्स लानानै जोङो बे मेट्रिक आनजादावनो जोङो उथ्रिसारोब्ला जोङो मोजां कलेज बा नोङो माबा मोनसे इनस्टिटिउटाव जो नोङो माबा मोनसे कर्स बायदिफोर ला लानो सानोब्ला जोंहा बेयाव मोजां पारसेन्टेज लायोब्ला बिसोरबो गावसोरनि इनस्टिटिउट बा कलेजफोरखौ जौगाहोनो थाखाय बा मुंदांखा खालामनो थाखाय बिसोरखौ माने फ्रि एडमिसन होनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो माने बेफोरबायदि जोंनि फरायनाय राहाखौ जोङो गोजौसिम लांनो थाखाय जों बेफोरबायदि गिबिनिफ्रायनो जोङो गोसो होनो नांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो साइन्स कमार्स आर्टस बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो। जोंहा जिउआव जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखायब्ला नोङो मा थांखि लादों मा नोङो जिउआव मा जागोन बेखौ जोङो नोजोर जेरैहाय नोंहा सासे अफिसार ए पि सि इउ पि सि बा नोङो फोरोंगिरि जानोब्ला नोङो जायखि जखिजाया आयदायाव लाबाबो नोङो जानो हागोन। जेरैहाय साइन्स कमार्स आर्टस गासैयावबो लाबाबो नोङो जानो हागोन। आरो नोङो जुदि सासे इन्जिनियारिं डक्टर बायदिफोर जानोब्ला नोङो साइन्स लाथारनो नांगोन नोङो मेट्रिक आनजाद उथ्रिखांनायनि उनाव हाय सेकेणडारिखौ बेबायदिनो जोंहा नों जुदि कमारसियेल बा नों सासे बिजनेसमेन जानोब्ला नोङो नों एसे साबसिन रोंगौथि मोननो थाखाय नोङो कमार्सखौ नोङो लानो नांगोन बेबायदि बिदिनो जोङो माने गावनि लाइन बा गावनि केरियारजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदाखौ जोङो माने गाव गावनो सायख'नानै लानो नांगोन नाथाय नोङो जेब्ला मेट्रिक पास जागोन बै समावथ' नों एसेबांबो माने बेफोरनि सोमोन्दै मिथिया। बेखायनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बिमा बिफा बा सोरबा न'खरनि बाय बाहागिबा गामिनि गोरों गोरा सुबुं आरो बेजों लोगोसे फोरोंगिरिनिफ्राय नङा मोनसे गियान लानो नांगोन बा आय खुया लानो नांगोन आरो बेजों बे लाइनजों थाङोब्ला नोङो मा जाहैनो हागोन। नोंनि थांखिया मा बेखौ नोङो फोरमायनानै लानांगोन अब्लानिया बिसोरो नोंङो जिउआवहाय माने आइडिया होगोन आरो नों बेजों थाङोब्ला नों बे बेबायायदि जानो हागोन नों बेखौ ला नों बेखौ खालाम होननानै बिसोरो आइडिया होनो हागोन आरो
ओ ओमफ्राय नोंथांओ ओै ओरैबायदि सुबुं थायो जे बिदि राहा लामा दिन्थिनानै होनायजों लोगोसे ओरैबायदि सुबुं थायो जायनिखि
औ।
गाज्रि बिथिंखौ बांसिन फोरमायनानै बै फरायसानि। गोसोखौ दुरबल खालामनानै होयो लोगोसे बिनि न'खरनि सुबुं खौबो दुरबल खालामनानै होयो आरो अब्ला जोङो बैफोरबायदि सुबुंनिफ्राय। खुनु गाव आनज्रायनानै बा बिसोरखौ खेर खेरा लाफासेनो जोङो जोंनि थांखिखौ होसोनो नाजानो नांगोन आरो। खायसेथनो ओरैनो मेगन सानानैबो बेयाव थाङोब्ला बेबायदिसो जाहैगोन नोङो मोजां। थांनो हाहैनाय नङा साक्सेस जाहैनाय नङा बेबायदि बुङो। आरो खायसे ओरैबायदि थायो जों बेथिं थाङोब्ला गोबां खरस जायो नोंनि न'खरा बे खौ होनो हानाय नङा नोंनि न'रा गेरेबलां सिनगोनसो बेबादि गोबां मोनसे खोथाफोर बुंनानै होयो आरो जेरावनाखि जोंनि बिमा बिफा बा फरायसानि गोसोआ दुखु मोनखांनानै बै थांखि खौ लानाय निफ्राय आनज्रायनानै थानायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो
औ नंगौ आथिखालाव जोङो बेफोरबायदिनो गोबां जोङो नुनो मोननाय जायो माने आथिखालाव माने नोंनि गुबुननि मोजांखौ नायनो हायो गोबां सुबुं उजिबाय बा जोनोम जाबाय ओंखायनो माने आथिखालाव बियो माने नोंगौ बै लामाथिं थांनोब्ला बेयो मोजां जागोन बे फरायसाया साक्सेस जानो हागौ होननानै बेखौ बियो मिथिगौ थेवब्लाबो माने बेखौ बियो मेगन सानानै गोसो गाज्रि माने बिनि खालि गाज्रि बिथिंखौल' फोरमायनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो सासे फरायसाया सोरबा माने गिनानै फसायनानै थानाय बा बिमा बिफाया गिनानै फावसायनानै थानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो नाथाय जों बेफोरनिफ्राय जोङो सौसिलांनो हानायासो सासे फरायसानि गुन बा बिमा बिफानि नाजानाय होननानै जों बुंनो हागोन आरो
औ नंगौ नोंथां
औ
बेबायदिनो जोङो बेफोर राहा लामाखौ आथिखालनि गोदान मुगा जेरैहाय ससियेल मिडिया बाइनटारनेटनि गेजेरजोंबो इन्फरमेशनफोरखौ खालेक खालामनानै लाबो नो हायो मा जायोब्ला मा थायो बेखौ जोङो इन्टारनेटावनो गोबां मोननो हाखायो थह फरायसाफोरा बेफोरनिबो म राहा लानो हायो आरो
औ औ नोंथां
नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ दे जागोन दोनथ बिदिब्ला औ दे